हेलौ।
हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
हेलौ।
खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
दाहायथ' आङो ओरैनो दंथ'यो जिरैनानै।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों औ आंबो ओरैनो दं।
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे बाथ्रा सावरायगौमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन दे।
औ ओ जेन'बा जों मानसि माहारिया बयबो समाज दानानै थायो नङा होमबा। ओमफ्राय
औ औ
बे समाजा माबोरैहाय जौगायो एबा मा खालामोब्ला ओ बै समाजखौ जौगाबाय होननानै साननाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओरैनोथ' जोङो समाज जौगानाय होनोब्ला जों फारफ्रोम बिथिंनि फ्रायनो फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो जौगानाय जानांगोन बा गोजौ फारसे थांनो हानांगोन अब्लासो जों बै समाज मोनसेखौ जौगाबाय बा दावगानाय होननानै जों बुंनो हागोन नङा होमबा। जेरैबायदि ओ जोङो मोनसे समाजा जौगानोब्लाबो मोनसे हा रि जौगानोब्ला जोङो गुबैयै सोलोंथायखौ नांग्रोगोन ना मेनलि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सायाव जों ओ मेनलि फकास खालामनांगौ। अब्लासो जोङो मा ओ गोजौ फारसे दावगोलांनो हागोन। औ जाय जोङो मोनसे समाजा दावगानोब्ला मा ओ सोलोंथाइजोंल' नङा। फारफ्लोम फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो ना ओ औ फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो जौगानाय जानांगोन अब्लासो बे मोनसे समाजखौ जोङो जौगानाय होननानै बुंनो हागोन आरो। औ नोंथाङाबो मा औ खोनादों।
औ नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयासै।
खोनायाखै न?
औ लासै खोनादों
आं खोनागासिनो
औ औ दे खोनाबाय
औ औ औ औ बेनो आरोना समास जौगानाया बेखौनो बुंगोन जेनब फार फ्रोम बिथिंनिफ्राय जौगानाय जानांगोन
नट अनलि ओ सोलोंथाइल' नङा सोलोंथाइनि अनगायैबो गुबुन औ
बिथिंजोंबो जों दावगानाय जानांगोन अब्लासो बे समाजखौ जों जौगाबाय बा अ गोजौ फारसे थांनाय समाज होननानै जोंङो मिथिनो मोनगोन आरो
औ
अब्ला नोंथां बेनि सायाव नोंथांनि साननाया बु साननाया मा बेखौ एसे फोरमायदो।
औ। नंगौ थारैनो। नोंथां बुंनाय बायदिनो समाज जौगानाय होन होननानै बुङोब्ला ओ बै समाजावहाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जौगानाय जानांगोन ओ बिनि सिगां आं बेखौनो बुंनो फोरमायनो सानो जे ओ समाज होननानै बुङोब्ला ओ दाबसे जायगायाव सुबुं माहारिया जमायै एबा जयै रायजो जानानै ओ गावसोर सोरनि सुखु दुखु गांनाय उखैनाय ओ बायदि बायदि ओ थांना थानायनि बेबस्था एबा आसार खान्थि बेफोर बेखौनो मोनसे समाज होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा? ओ आरो समाज जौगानाय होननानै बुङोब्ला बेनो मोनसे बै मोन जाय समाजा जौगादों बा जौगानो गोनां बै समाज आवहाय माखासे औ खोनादों नोंथां।
दे खोनादो दे
माने बै समाजा जौगानो गोनांब्ला माखासे मावनो गोनां हाबाफोर थायो जेनबा बै समाजावहाय बै समाजनि सुबुंफोरा लेखा गोरों जानांगोन आरो बेजों लोगोसेनो गेलेनाय बिथिङावनो होन ओ औ आबाद मावनाय बिथिङावनोहोन बा साख्रि बाख्रि बायदि बायदि मावनाय बिथिंङावनो होन गासिबावबो माने ओ थाजोबनांगोन आरो औ औ बेबायदि साफा साफा सुबुं जानो हायोबानो बै समाजखौ जौगाबाय होननानै सानजायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
गेजेर गोमा आवासआ गेजेर गेजेर गोमादों मोजां खोनायासै आं।
उम आंनियाबो बिदिनो जादों
औ नेटनि प्रब्लेम जादों नामा औ दे खोनादों।
औ बेनो आरो समाज जौगानाय होननानै बुङोब्ला ओ जेनेबा फरायनाय लिरनाय बेयावबो जौगानांगोन गेलेनाय बिथिंङावबो जौगानांगोन जोंङो आबाद मावनाय बिथिंआवबो जौगानांगोन आरो बिनि अनगा गायैबो जोंङो समाजावहाय ओ माखासे गोख्रों नेमखान्थिफोर थायो जेन'बा खोनादों ना नोंथांङा? हेल'
हेल'
औ खोनादों ना नोंथां हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
औ औ औ
नेट नेटवर्क प्रब्लेम जादोंदां जोंहा
औ बेनोथ
औ आं नोंथांनो बेखौनो खिन्थादों जे जेन'बा समाज जौगानाय होननानै बुंङोब्ला फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जेरै फरायनाय बि थिंङावनो हो
खोनाया खोनायासै जेबो
दायो खोनादों ना नोंथां?
औ दे दे
औ गेलेनाय बिथिङावनो होन जेनबा आबाद मावनाय बिथिंआवनो होन बे गासैयावबो जौगानायखौनो मोनसे समाजखौ जौगाबाय होननानै बुंजायो आरो दायो खोनाबायना नोंथां हेलौ
हेलौ औ औ मा जाखो थो थाय नेटवर्कआ खोनाया सम सम खोनाया सम खोनायो इदि जालायबाय
आंनियाथ' नांगासिनोमोन नोंथां नेटवर्कआ
हो
आंनि आथ नेटवर्क नांगासिनोमोन नोंथां
गैला
खोनाबायना दायो नोंथां
औ नांथालाय खोनालाय नांथालाय खोनालाय जाबाय थादो
औ बिदिनो आंनियावबो इदिनो खोनाफैदो
औ अ
जेन'बा बै मोनसे समाजावहाय माखासे नेमखान्थिफोर थायो बेखौबो आंङो नोंथांनो खोन्थादोंमोन आरो
औ
जेनबा मा मा नेमखान्थि थायो होनोब्ला गाननाय जोमनायनि जानाय लोंनायनि बायदिसिना आसार खान्थिनि आरो हाबा हुखा ओ बै समाजाहाय सासे सुबुं थैयो ब्ला माबायदि बेब'स्था खालामनानै गारनाय जायो बा माबोरै बै गोथैखौ बिदाय हरनाय जायो बेफोरनिबो माखासे ओ आसार खान्थिफोर थायो आरो बै समाजावहाय ओ जरास हौवा हिनजावखौ हाबा होनो गोनांब्ला मा बायदि आसारखान थिनि गेजेरजों हाबा होनाय जायो। आं बेखौबो नोंथांनो फोरमायनाय जादोंमोन आरो
औ औ औ।
औ।
नंगौ नथ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो।
औ।
औ। मोनसे समाजा जौगानाय होननानै जों मोनथिनोब्ला मोनसे समाजखौ जौगानाय होनो बुंब्ला बेफोरबायदि आसार खान्थिफोरजों जोङो मोनफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो जौगानाय जानांगोन आरो ना।
औ औ।
औ। दा अब्ला नोंथांमोननि समाजनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि समाज
जेनेबा माबायदि आसार खान्थि? बा जौगानायनि फारसे माबायदि बेफोरखौ एसे बुंफोरना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
जोंनि समाज होनोब्ला आङो जोंनियाहाय ब'र समाज जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर थायो जेनबा ओ जोंनि समाजाव ओरैबायदि जे सासे सेंग्रा सिख्लाया ओ जुलि जायालासिनो बै सेंग्रा सिख्लाया जमा थायो थानो मोना। जुदि थायोबा बियो ओ समाजनि बार गा हाबा मावनाय जायो जेनबा जोङो समाजारि जिब नालाय जोङो रावबो माने हारसिङै एखुथायै थांना थानो हाया। जोङो समाजनि माखासे नेमखान्थिनि सिङाव एबा समाज नि समाजजों गोरोबनानै थांना थानो गोनां जायो आरो। थिग बिदिनो जेनबा सोरनिबा नखरावहाय मानसि थैबाय अब्ला बे नखराव समाजनि मानसिफ्रा ज ज थांनानै बै नखरजों दुखु दुखुनि समावहाय बाहागो लाफाहैयो आरो बेखौहाय माबोरै बिदाय खालामनांगौ बा माबोरै बे गोथै सावनांगौ बिनि माखासे माने गावबा गाव समाजावहाय नेमखान्थिफोर थायो। बै नेमखान्थि बायदि जोंनि समाज आवबो बे गोथै सुबुंखौ गारनाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बे समाजावहाय गोबां माखा से माने गाननाय जोमनायफोर थायो बेखौबो जोङो माने मानिनानै थानांगौ जायो बिनिफ्राय आरो जोंहा समाज हिसाबै ओ जानाय लोंनाय बायदिसिना बेफोरबो थायो बे फोरखौबो जोङो बिदिब्ला समा जाबाय नामा जोंना नोंथां।
औ औ जाबाय दे नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय औ उनाव लोगो मोनसिगोन दे औ दे
औ